हेल' नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथां नों फन हरनायनि जाहोना
नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेल' औ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो माखासे जोंनि दोरोङारि आबादफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन
औ
जोंनि मा होनो औ दोरोङारि आबाद होनोबा जोंनो मा होनो गुबैयै जोंना माइ आबादखौनो मावो जोंनिया आरो गुबुन गुबुन मा होनो माइ माइ आबादनि अनगायैबो जोंना माखासे गोरान आबादखौ मावो गुबैयै जोंना बेसर सबाय दालि फाथो थारुन बिदि मावनाय जायो आरोना जोंना दा मा होनो माइ आबादखौ माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला माने बायना लानांगौ नङा नोंथां ना बेनि उनाव मा होनो थाइ हाखौ खारायनानै जोङो मा होनो एसे गुरै जनि थाखाय बेयाव मा होनो दै सोनानै लानांगोन माने आरो बेयाव मा होनो माइ गायजानाय बायदि हालेव नांगोन नैथि खेब हालौनायखौ मा होनो आरो बे मा होनो बे नैथि खेब हालुवा होनो हालौनायाव हायाथ' बांद्राय मोना ना आनि उनावबो आरो मा खेबसे लास्ट हालौवबावनांगोन आरो ना जेनेबा गायखालिबो हालौबावनांगोनना जेनबा हाब्रु मोजां जानानै आरो माइफ्राबो मोजां जायो आरोना बेबायदिनो मा होनो माइखौ मा होनो आसु माइ रन्जित माइसालि ओमफ्राय माइब्रा मा होनो परिमल बेफोरबायदि माइफोरखौ गायनाय जायो आरोना जोंथिं माइ आबादनि मादाव ओमफ्राय जोंना ओरै बैसोरफोरखौ मा होनो जेब्ला मा होनो माइखौ गायखांनानै सोखांजोबो ओरै मा होनो होखांनायनि उनाव मा होनो लाबोखांनाय लोगो लोगो जोंना मा बेसर दालि होनो थाखाय हालेवनाय नङा होमबा माइखौ थिखोखांनायनि उनावनो जोंना हालेवनाय जायो आरोना बे जोंना माबायाव